खलुमबाय नोंथां
गिबियावनो नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आंनि आंनिफ्रायबो जाबाय आंनिफ्रायबो थाबाय
दिनै आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं सावरायनो हागोन ना
हागोन
बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जों बिदिब्ला आयदायानो जाहैबाय जों न'आव फिसिनाय जिब जुनार बिनि सायाव लानानै जों सावरायनोसै गिबियावनो आं नोंथांनि सिम फंनैसो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि जेरैबायदि जोंनियाव मदद होनाय आरो जिब जुनारखौ फिसिनानै जों मा मुलाम्फा जानो हायो बेनि सायाव आं फंनैसो खोथाखौनो खोन्थानानै होगोनोसै
औ नंगौ
गिबियावनो जों जिब जुनारखौ साफ्रोम सुबुङानो फिसिनो नांगौ मानो होनोब्ला जिब जुनार खायसे जिब जुनारा जोंनि न'खराव गोनां जानाय रांखावरिखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे से जों खायसे जुनारनिफ्राय जों नांगौ जानाय बेसादखौ मोनो जेरैबायदि गिबियावनो मोसौ मोसौखौ जों साफ्रोम न'खरावनो गोदो गोदाय जों फिसिनायखौ नुयोमोन मोसौ लायो जायनि न'खराव मोसौ गैया बे न'खरखौ दुखिया एबा गोरिब होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो जायनि न'खराव मोसौ दं बे न'खरखौ लोखि होननानै मिथिनाय जायोमोन जों मोसौखौ साफ्रोमबो सुबुङानो फिसिनो नांगौ मानो होनोब्ला मोसौ हालुवानिफ्राय जों आबाद फोथाराव आबाद मावनायनि थाखाय जोङो गोबां साय मोनोमोन आरो बेनि अनगायैबो जों मोसौ गाय मोसौ गायनिफ्राय जों फिसा फिसा मोननायजों लोगोसे जों बेनिफ्राय गाइखेर गाइखेर मोनो गाइखेरखौबो जों फाननानै गोबां रांखावरि खामायनो हायो मोसौनि गाइखेरनिफ्रायनो जों गाइखेर दाखा
नंगौ
पनिर खस्थि बायदिसिना मेथाइफोरखौ जों गाइखेरनिफ्रायनो बानायनो हायो जेरैबायदि आथिखालाव गाइखेर फवासेनि दामा पन्द्र' थाखा जानानै फैदों गोदो गाइखेरनि दामा इसेबां नङामोन दिनै दिनै मुगाया सोलायनायजों लोगोसे गासैबो जिरादनि बेसेनानो गोबां जानानै फैदों
नोंगौ नोंथां
जों गोदो गोदाय गाइखेर खौ बायनो मोनब्लाबो जों इसेबां रांखावरिनि गोनांथि जायामोन आरो मोसौनिफ्राय जा मोननाय गोबोरखि जों बे गोबोरखिनिफ्राय रासायनारि हासार बायदिसिनाखौ बाहाय औ जों आबाद फोथाराव जों गोबोरखिनि हासारखौ सारोमोनब्ला जोंनि आबादा जोबोर मोजां जायोमोन। आरो जों मोसौखौ फाननानैबो गोरां खावरि खामायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि दाउ अमाखौ जों लानानै ब्रो बेनिफ्राय बिदै मोननो हायो बा फिसा मोननो हायो। बेफोरखौ जों आलासि दुमसि फैयोब्ला जों बुथारब्रबनानै होनो हायो। आरो न'आव गैयाब्ला जों बेफोरखौ फारसेनिफ्राय बायनानै होनांगौ जायो जों जुदि न'आव हायोब्लाबो मासे मानै फियोब्ला जों गावबो मोनजायो एबा फाननोबो हायो समाव रांखावरिखौ सुंस'नो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बेनि अनगायैबो आरो बोरमा। बोरमाखौबो जों फिसियो बोरमाया जोंनो फिसा आजायनानै होयो जेरैबायदि बोरमा फिसाया ओ जेरैबायदि दाइन मासाव जोंनो मासे बा माथाम अबेबा जुरै लाय जोलै बोरमायाबो जोङो गोबां फिसायो। बेफोरखौ जों जेरैबायदि खासि खालामनानै दोनोब्ला बिनि बेसेना गोबां जायो बेफोरखौ जों फानोब्लाबो गोबां रां मोननो हायो। आरो जों बेफोरखौ जायोब्लाबो गोबां नांगौ बिबांनि प्रटिन बायदिसिनाखौ मोननो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो अमा अमाखौबोथ' गोदोनि समनिफ्रायनो आइजो माहारिया फिसिनानै संसार जाबोगासिनो दंङो। जेरैबायदि अमायाबो मोननै रोखोमनि दं अमा थावख्रि आरो दिसि अमा। जों अमा थावख्रिखौ ओरैनो न'आव आलासि दुमसि फैब्ला बुथार बबनानै जाहोनो थाखाय गोदोनि दिनाव फिसियोमोन।
नंगौ नोंथां।
आरो अमायाबोथ' जोंनो गोबां फिसा होयो बेफोर फिसाफोरखौ जोंङो बाजारफोराव फानहैयोब्ला आथिखालावथ' नोंथांङा मिथिखायो मासे अमा फिसानि दामा ब्रैरोजा बाजौ गाहाम जाबाय।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेवहाय बुन्दि अमानि बेसेना खम आरो बुन्दाव मानि बेसेना गोबांसिन जायो औ आरो जों बुंनो थाङोब्ला अमा बेदर अमा बेदराथ' बर'फोरनि मोनसे मुंदांखा जाग्रा नंङा होनबा नोंथां?
जाग्रा औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
गोदोनि समाव अमा बेदरनि बेसेना खम मोनब्लाबो आथिखालाव गेजेर ससेयाव अमा बेदरनि बेसेना गोबां जानानै फैदोंमोन नाथाय दासान्दि अमाया बेमार आजार जाबाय थानायनि थाखाय अमानि बेसेना एसे खम जानानै दङ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों गोदो समाव मा फानोब्लाबो इसेबां नांगौ रोखोमनि रांखावरि मोनामोन नाथाय आथिखालाव अमा मासे फानोब्ला नैजि रोजा थामजि रोजा गाहामहालागै जों मोननायखौ नुनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
आइजोफोरा बेफोरखौ लानानै गोबां रांखावरि खामायदों। आरो गावनि गोनांथि जानाय जिरादफोरखौ बायनानै लानो हादों आरो गुबुन फारसे एसे न'आव फिसिनाय जुनार जेरैबायदि सैमा सैमाखौ मानसिफोरा न'खर बेंनो एबा न'आव न' बेंनो थाखाय फिसिनाय जायो आरो सैमाखौबो आरो। सैमायाबो गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा बेसेन गोसा ओंखारबोदों आथिखालनि दिनाव। मानसिफोरा गोबां रांखावरि हिसाबैबो फाननो हमदों जेरैबायदि गंगार सैमा गंगार सैमायानो गोबां रोखोमनि ओंखारदों नंगौ नङा।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बेफोरखौ फालांगियारि हिसाबै सुबुंफोरा बाजारफोराव फाननो हमदों आरो गोबाङानो जेरैबायदि बेखौ न'आव फिसिनो थाखाय मानसिफोरा बायनानै लाङो बेफोरनि बेसेना जाबाय। नोङो जोलै लायै जोलै अबेबा सैमानि बेसेना बा रोजा नै रोजा बाजौ गाहाम नायो। नाथाय जों बेफोर जिरादखौ फिसिनानैबो जों जेरैबायदि रांखावरि सुंसोयो नाथाय बेफोर सैमाखौ जों फिसिनायजों लोगोसे बेनो जोङो गोबां जेरै बेदर फिसाबो होनो गोनां जायो।
नंगौ नोंथांनांगौ।
नाथाय अमाखौ फिसियोब्ला जों सरासनस्रायै न'आवनो मोननाय ओंखाम खालाय अफ्रि बायदिसिनाखौ जों होनानै फिसिनो हायो नाथाय जों गंगार सैमा बायदिसिनाखौ जों निखावरि सुबुंफोरा फिसिनो हाया मानो होनोब्ला बिसोरनो सानसेयावनो बेदर दाउदै बायदिसिना मोजां मोजां जाग्रा खाजा होनो नांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। औ।
दा नोंथाङा फंनैसो बुंदों जिब जुनार फिसिनायनि सायाव
नंगौ नोंथां नोंथाङा दा जेरै आगोलाव आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो जेरै- जोङो। जिब जुनार फिसिनायजों लोगोसे जों जोबोरै हेफाजाब मोननो हायो नङा होमबा नङा? नङा होमबा नोंथां जेरैहाय मोसौ मोसौ। दाउ बोरमा, जेरै दाउ दाउआ जोंनो दाउ लकेल दाउ दाउ होननानै बुङोबा। जों जेरै जोङो बिदै बिदि दै लकेलाव बिनिफ्राय जोङो जेरै बिदै खौ फाननानै जों रां खामनो हायो नङा होनबा नोंथां? थां आरो जों बिदिनिफ्राय जोङो फिसा मोननो हायो। फिसाखौ मोनोबा जोङो रां रां मोनो आरो। बे रांखौ जोङो नांगौ खामानियाव जोंनो स्कुल एडमिसन लानाय एबा अबावबा थांनाय मानाय बेयाव जोंखौ जोबोर हेफाजाब होयो आरो।
आरो बोरमा बोरमा होनना बुङोबा जों बोरमा बोरमायावबो जों जेरै फिसा मोननो हायो। बे फिसाखौ जों फाननानै फाननानै जोङो रां मोननो हायो। आरो बिदिनो मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा जों मो मोसौखौ। मोसौआव जों गाइखेर मोनो मोसौनिफ्राय जों हासार मोननो हायो। बे बे हासारा रासायनारि हासार बे हासारनिफ्राय बेखौ जोङो बे हासारखौ जोङो खेथिफोराव होनाय जायो।
औ।
आरो। जोङो न'आव जोङो जेरै न'आव न'ल' थाबाया जिब जुनारखौबो जों फिसिनांगो‌।
नोंगौ।
आरो बिदिनो मोसौ, बोरमा, सैमा मावजि गोबां रोखोमनि जिब जुनार दङ आरो
नंगौ नोंथां
नोंगौ आरो जोङो ओ जेरै से नोंथाङा जेरै आगोलाव एसे आगोलाव जे-जेरै बुंलांबाय जों सैमायाबो जेरै लकेल सैमा ओ डिसि सैमा नङा होमबा नोंथां
औ
सैमायावो गोबां रोखोमनि जोङो जोङो जेरै जोङो डिसि सैमाखौहाय जोङो ओ जोङो बेखौ जों न'आवनो जेनेबा मोननाय जायो आरो अ डिसि सैमाखौ जों बायनो नांगौ जेरै बेयाव गोबां सरि आंनिया एसे गोरोन्थि जालांबाय ओ बेखौ जोङो जोबोरै दाम गोसा गोसायाव जोङो बायनांगौ जों बायदि साधारन मानसिया जेरैबाय लानो हाया आरो बेखौ औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो होदोलाय
औ नोंथां जों बुंनांगोन जे जिब जुनारा जोंखौ सुबुं माहारिखौ खायसे बिथिङाव गोबां रांखावरि गाव रांखावरियाव गोदोसोनायाव जोंखौ हेफाजाब होदों जिब जुनारखौ दिनै फिसियामोनब्ला जों खायसे सुबुङा नखर सालायनायाव गोबां रांखावरिनि जेंना सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालाव सुबुं माहारिया गावनि रांखावरिखौ एबा रांखावरिनि जेंनाखौ गाव गावनो न'आव फिसिनाय जेरैबायदि दाउ अमा मोसौ फारौ बायदिखौ फिनानै रांखावरियाव गाव गावनि नांगौ जानायखौ बुथुमनानै लानो हादों गोदो समावथ' सुबुं माहारिया इसिबां रांखावरिनि आंखाल जायामोन जानाय लोंनायावबो इसेबां गोनांथि गैयामोन नाथाय आथिखालाव गासैबो ओ जिराद एबा बेसादखौ बायनोब्लानो रांखावरिनि गोनांथि जायो अब्ला सुबुङा अबेनिफ्राय मोननो साननानै गाव गावनो न'आव फिसिनाय जिब जुनारखौ हायाब्लाबो जों माफा मानै लानानै बेखौ फाननानै एबा आलासि दुमसि फैबा जों बुथारब्रबनानै होनो हायो नाथाय जों न'आव गैयाब्लादि जों फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों बायजोबनानै जाहोनांगौ जायो अब्ला सासे निखावरि नखरनि सुबुङा बेफोरबायदिखौ हाया
औ नंगौ नोंथां नंगौ
हायाब्लाबो फिथारनांगौ आरो
फिथारनांगौ आरो लकेल दावखौ जों फिसिनांगौ जायो औ नंगौ नोंथां
बिदिबा नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'सै गोजोन्थों
औ साबायखर नोंथां
औ